हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां
अब्ला गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ आं नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
अब्ला दा नोंथाङा आंजों मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनो हागोन नामा नोंथां बा नोंथाङा दा ओरैनो आंजों सम होनो हागोन नामा
नोंथां औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
अब्ला गोजोननाय थाबाय। आं दा गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिबाय। दा आं गोनां खोथायाव फैनोसै माने जोंनि दा सावरायनो नागिरनायनि ओ गोनां आयदायानो जादों मा मबेल। जायखौ जोङो मबेल फन होनो। बेखौहाय जोङो माबोरै बाहायनाय जायो आरो जोंखौ मा मा खामानियाव हेफाजाब होयो बा जोङो बेखौ माबोरै बाहायबा जोंनि था खाय मोजां बा मारै बायोबा जोंनि थाखाय गाज्रि जागोन बिनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायगोन। बा नोंथांनावबो आं दा माखासे सोंथि सोंगोन नोंथां। अब्ला गोबाव खालामला आं नोंथांजों ओ जा समनि आंखाल आंनो जुरिजेनसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जायखौ जोङो होनो मबाइल फन। मानि मबाइल फना गोदोनि समावहाय मा ओ फिसामोन माने किपेडनिमोन बेवहाय माने फनल' हरजायोमोन। मानि ओ फना फन खालामजायो मेसेज खालाम जायोमोन। नाथाय मा दानि जुगावहाय ओ टेक्न'ल'जिया ओरैनो जौगाबोनायजों लोगोसे फननि जायगायावहाय मा एनरइद मबेल जायखौ होनो जोङो दा थुयो ओ बिदि दिहुनबाय। दा मबेल फनानो बिनि ओं मोनसेया जादों मा मबेल फना गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा गोजान जानथायसिम बा बबेबा गोजान जायगायावहाय गुसुं समनि गेजेरावहाय खबर लाहरनाय बा नों मा जादों मा जायाखै मिथिहोनायनि खौरां मिथिहोनाय आरोखि ना। दा बेखौनो जोङो मबेल फन होननानै बुंनाय जायो। दा मबेल फना दि मोनसे हेन्दसेट। बिनि सिङावदि मोनसे खामानि होग्रा थाबावो बेनो जादों मा सिम कार्ड। दा सिम कार्डआ मा गोबां रोखोमनि दङ' जेरेखम एयारटेल भडाफन जिअ' रिलेन्स बायदि बायदि रोखोमनि सिम कार्ड दङ'। दा बेफोरखौ लानानै मा जायो मबेल फन जायो नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बेलायावहाय जोङो बांसिन किपेड मबेलखौ बाहायनाय जायोमोन। नाथाय दाथ' मा टेक्न'ल'जिजों लोगोसे जुगाबो सोलायबाय। दा आं बिनि बेलायाव बुंसै जों जायखौ बाहायो एनरइड मबेल। दा मबेल फन। दा एनरइड मबेला जोंनो मा मा खामानि होयो दा बेखौ आं खिथानि। दा सापस जोंनो मबेल फना जोंनो ओरैनो बेखार थानायावहाय इउटुबफोराव जों भिडिअ 'नायनो हायो बा फेसबुकफोराव जोङो थाइम खाथायनो हायो गाननायनानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि एक्सट्रा फ्र फिट दंबावो दे मबेल फनादि जोंखौहाय रां खामानियाव दि मदद खालामो जों बे खौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन नोंथां। दा जोंखौ मबेल फना मा रै मारै जोंखौ हेफाजाब खालामोबा जोंखौ रां खामायनायाव मदद खालामो होमबा सापस हमना ला जोंनि दा जाखांफुनाय इउटुबारफोर बा फेसबुक सालायगिरि फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांमोनहाबो मा मबाइल फननि दारै गोबां रां खामायदों। बा रां आरजिदों। दा बे जोंनि खुब मोजां आरो बिनि अनगायै दंबावो जोंहा मा मबेल फना ओ मबेल फनजों लोगोसे जों मा ओ गोजान गोजान जाय-जायगासिम दावबायलांनो थाखाय मा ओ बिदिनो सर्ट काट टाइमावहाय गुसुं समावनो जोङो ट्रेन टिकेट बिदिनो फ्लाइट टिकेर बायदि रोखोमनि दाननानै जों लानो हायो नोंथां। बे जोंनि थाखाय मोनसे मबेल फननि थाखाय जोंनि ओ मोजांनि खोथा। माने मोजां मानि मबेल फननि थाखाय जोंनि मोजांनि खामानि नि बागै बुंबाय आं। दा मबेल फना जोंनि थाखाय माब्रै गारजि जायो होनबा मा ओरैबायदियाव जायो बेखौ मा मबेल फनखौ सोर दिहुनदों होनबा मानसि। मानसियानो दिहुनदों। दा मानसियानो बाहायो थिग बेबायदिनो मा जों बेखौ बाहायनो रोंनांगोन। जों मबेल फनजों बाहायजानो नाङा। बे जोंनि मबेल फना जोंखौ माबोरै गाज्रि खालामो होनबा बेनोदि ओ जोङो बेखौ अभारद्रायनाययो आरो जोङो मा बेखौ खामानियाव बाहायनो रोङा। आरो बांसिन मा मबाइल फना उन्दैफोरखौ गाज्रि खालामदों बे उन्दैफोरखौहाय मबाइल देखायनायनि मेन जाहोना जादों मा गार्जेन जाय बिमा बिफाफोरा मा उन्दैफोरखौ उन्दै समाव मबाइल नायहैयो अब्ला मा फरायनो गोसो जाया उन्दुनो गोसो जाया आरो जाजोंनो गथ'फोराना बेयो मा मोनसे गाज्रि हुदा ओंखायनो मा बेफोरखौहाय सामलायनो थाखाय मा सिगांबो उन्दैफोरनो जों मबाइल होनो नाङा गारजेनफोरा थिग थानांगोन अब्लनो मा टाइम मथेसो नायहोनांगोन मबाइलखौ समजों लोगोसे समजों लोगोसे नायहोआब्ला मा बे जोंनि गाज्रि जागोन माने जोंनि थाखाय खहा गोनां जागोन नोंथां। दा नोंथां आं नोंथांनाव सों मोननैसो सोंनि आं जा बुंनांगौ बुंबाय। आं नोंथाङा मबाइलखौ फनखौ गोदोनि समावहाय बाहायनो मोनफैदों नामा आ बाहायनो मोनफेरदोंबा नोंथाङा एसे खिथादो माबायदि जि बाहायनो मोन्दों आरो जुदि बाहायनो मोनफेराखैबा मोनफेराखै जेबो नङा आरो दानि बेलायावहाय नोंथाङा मबाइल फनखौथ' बाहायो होन्नानै मिथिखागौ दा मबाइल फननि दारैनो नोंथां जों लोगो मोनलायदों दा बुंदो नोंथाङा एसे दानि नोंथाङा मबाइल एनड्रयद फन बाहायनाय मा बायदि मोन मुलाम मोनदों आरो मा मा नोंथाङा मा मा गियान मोनदों मा मा गाज्रि मोनदों एसे फोरमाय होदो दे नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो गाज्रि मोननाय होनोब्लाथ' जों गोबां ओ गोदो गोदाय आं गोदो गोदायनिखौ होनदों गोदो गोदाय बिदि मबाइल बाहायफेरनो मोनाखै दासो बाहाय फेरनो मोनदों सिगांथ' ओ गोदो गोदाया ओ बाबामोननि दिनाव बा आइमोननि दिनाव मबाइल फिसा जायखौनो किपेडनि मबाइल दोङोमोन बे समाव गाज्रि जायासै जायाखैमोन आरोना जायखौ जोङो ओ सासे मानसिजों फन रायलायनोबा बिनि माथोखौल' खनायोमोन नाथाय दा ओ गिदिर मबाइल ओंखारनायनिफ्राय जोङो गोबां ओ गाज्रिबो जादों आरो गोबां मोजांबो जादों मानो होनोब्ला ओ गाज्रिया माखौ होनना बुङोब्ला ओ दानिसो नोंथाङा होनखाबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनो माने ओ गोबां बिमा बिफाफोरा खायफा बिमा बिफाफोरा मबाइलखौ ओ बांसिन हेंगारना होयो जाहाथे गथ'आ मबाइलावनो बेस्थ' खालामना बेस्थ'यै थाथों एबा मबाइलजोंनो मुखुब जाना थानानै मा खालामो जानाय लोंनायखौबो बारगारलांनो हमदों फरायनाय खौबो बारग'लांनो हमदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जादों मबाइल नङाबा बिमा बिफाया मबाइल होआबा ओंखामखौबो दासान्दै जानायखौ नुवा आरो ना मबाइल होबासो ओंखामखौ मबाइल नायै नायै जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना आरो मोजाङा बेनोदि नोंथां ओ दाथ' गासैबो ससियेल मिडियानि जुग ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो बेयाव जोंहा ओ ससियेल मिडियानि जुगाव जोङो अबावबा गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला एबा अबावबा जायगा बेराय थाङोब्ला आरोना बेफोरखौ मोनसे उम गोसोखांथि महरै भिडिअ' एबा ओ फट'फोर साफायनो मोजां जायो आरो बेफोर फट' आरो भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुक इउटुब एबा जोङो बेफोराव इन्सटाग्रामफोराव हेंगारनानै गावनि गोसोखांथिखौ दोननो हायो। आरो बिदिनो गासै ओ खायफा खायफा सुबुंफोरा ओ बेजोंनो रां खामायगासिनोबो दोङो आरो बिनि थाखाय मोजां आरो बुंनो थाङोब्ला मोजाङा बेनोदि ओ दा ओ इस्कुल कलेजफोरावबो ओ मबाइलखौ नांगौ जायो। मो दो फार्स्ट इयार सेकेण्ड यार इदिनो डिग्रि फरायनायफोराव ओ अनलाइन क्लासबो जानायफोरा गोबां माने हेफाजाब होदों आरो ना। ओ माखौबा माखौबा जोङो मोनस्लाबैयाव मबाइलफोराव ओ लोगोफोरनिफ्रायबो लानानै एबा बायस्लाबनो हायैयाव ओ बिजाबफोरखौ लोगोफोरनिफ्रायबो नटसफोरखौ लानानै जोङो फरायनो हानाय सुबिदाखौ मोनदों बिनि थाखाय मोजां। औ ओमफाय बिदिनो ओ गोजान जायगायाव थायोब्ला सोरबा नोंखौ नायनो लुगैदोंबा एबा नोंजों भिडिअ कलिंबो रायलायनो हागोन बेयाव। ओ बेखौबो सुबिदा होनाय जादों बिनि थाखायबो मोजां। ओ बिमा बिफाया ओ फिसाफोरा मो फिसाफोरा एबा निजेनि गावनि हौवा एबा ओ गथ' गथायफोरा गोजानाव फरायनो थाहैदोबा बेखौ नोङो गथ'आ मा खालामना दं एबा हौवाया मा खालामना दं बेफोरखौ नायनो थाखायबो सुबिदा मोनसे जादों आरोना बेनि थाख खाय मोजां होनना सानो आङो बेनो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायबाय माखासे आंनि फिननायखौ नोंथाङा होबाय। मबाइलनि सोमोन्दै आं जोबोद मोजां मोनबाय आरो आं मिथिना मोनबाय दि मबाइलजों मा खामानि जायो नोंथाङा दि फोरमायलांबाय ओ मबाइल मबाइलजों नोङो माखासे ओ फरायनाय बिजाबफोरावहाय माखासे फरायनाय जाय सुबुंफोरा मा बिजाब बायनो हाया बे बिथांमोनहा मबाइलावहाय नायनानै मा गुगोलफ्राव नायनानै माखासे नटस फोर दिहुनन्ना लानो हायो बे मोजां मानि मोजांनि खोथा माने थाबबो जायो। आरो जायखौ होनदों जों दा मा माखासे नोङो आं मोनसे होनबावनि नोंथां बे सोलोंथाइनि बागैनो। जायखौ जोङो लिरो एप्लिकेसन एप्लिकेसन लिरनो थाखाय मा जोङो ओ गोबाव सम आरो गो ओ माखासे मेलेमफोर खाथिनांगौ जायोना बिनि दारै मा जोङो बे मबाइलावहाय गुगोल आवहाय सार्च खालामनानै जोङो आजिखालि मोनबायदि ए आइ नि दारै मा नोङो मानि थाखाय एप्लिकेसन लिरगोन सापस हमना ला जोङो आङो स्टुडेन्टनि बागैनो बुंसै। आं फरायसालियाव लोमजानानै थांनो हायाखै बा नुजाथिनो हायाखै बेनि इप्लिकेसन लिरनो थाखाय मा जास्ट नोङो मबाइलावहाय नोङो बुंनानैल' होनांगौदि आंनो फरायसालियाव सुथि सानथामनि सुथि नांगौ आंनि एप्लिकेसन हद होनबानो मा अट'मेटिक ए आइ आ नोंनो फुल लिरना हरजोबो सेकेण्डआवनो अब्ला बेसेबां स्मार्ट जाखो दानि टेक्न'ल'जिया नोंथां मबाइलनि दारै दा बेफोरबायदि आर खिना बेफोरनि अनगायैबो गोबां दङ दा जोंहाथ' नै समा जानानै फैबाय नों थां रालायनानैथ' जों फोजोबनो हाखाया अनेक खोथा ओंखारो दा बेखायनो बे गुसुं समनि गेजेराव मबाइल फननि बागै जा रालायबाय आं जोबोद गोजोनबाय। दा जों मोनसे आयदानि सायावहाय जाहाथे उनफोराव जों बिदिनो मोजां रालायफिननो मोनगोन होनना नै आं मिजिंथिबाय नोंथां दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनबाय बा नोंथाङाबो फोरमायना फोरमाय फोरमायना नै होबाय मबाइलनि दारै बा मबाइलनि सोमोन्दै दा अब्ला जों दोनथ'लाय सै ना मा होनो नोंथां बा नोंथांआ मा बुङो एसे
औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो नोंथांजोंबो आङो आसा खालामो बिदिनो गोदान गोदान एबा मोजां मोजां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन होननानै। आरो उनफोराव मालाबाफोर लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंथिबाय आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ जाहाथे मोजां मोनो। बेनो।
औ औ औ नंगौ दे अब्ला जोङो उननि मोजां आयदायाव लोगो मोनलायगोन होननानै आसा थाबायना आ नोंथां। अब्ला जों दोनथ'लायसै।
औ।